हेलौ
हेलौ
अ मा खालामदों आदै
ओइ नै ओंख्रि संगासिनो दंमोन
आतसा सोर सोर दं
लोगोफोर दं
आतसा मा ओंख्रि संनो नागिरदों
अनला ओंख्रिसोलै
आस्सा बोरै सङोब्रा अनला ओंख्रिखौ
अनदला ओंख्रिखौ खारै होनांगौलै खारै ओमफ्राय बिदिनो माबाखौ माइरंखौ सोमग्रोनांगौ माने
ओमफ्राय बिनि उनाव देनांगौ
आदसा ओमफ्राय मा खालामामनांगौ जाखो देनानै माने होसननांसिगौ जाहैबाय नामा जाखो
बुनानै माबानानै खारै सारै
आतसा आतसा
गुन्दैफोरबो होनांगौ
बोरै संङोहोनदों एैनै ओरैनो दं
आदसा माबालै फासटाव नोङो ना
ओ
फासट
औ खोनादों
माइरं माइरंखौ
ओम
माइरंखौ सोमनानै सोमनानै बिनि उनाव नों अबबा मेसिन नङाबा माबाफ्राव उवालफ्राव देदो दा।
उम।
देनायनि उनाव मोजजां सालिनांगोनना नोंना मेहे मेहे सालिनांगोन आरोना नोङो मिहि मिह
औ।
ओमबाय बिनि उनाव बिनि उनाव रन्दै रन्दैखौ रन्थै फासाव गयोना। माइरं सुनानै
औ।
बेखौ नों जमा खामना दोननांगौ ओमफाय बिनि उनाव पियास थियास बानलु बानलु हादो होदो सेरदो बेनि उनाव दुइ मिनिट थानानै।
उम
दुइ मिनिट थानानै होदो होनानै ओमफाय दै होबावदो एसे था माइरंखौब्रा औ
देखौना होनांगौ ना माइरंखौ
रन्दैखौ
आतसा रन्दैखौ फासाव जानग्रोनांगौ माने गोदौखांबाथाय ग्लब ग्लब गोदौ होनानै
अब्ला होदो आरो औ बेनि उनाव नों मेवाफोरबो होदेरनो हायो। बा नोंनि खोथा आरो बे मेरामिस मेरामिसबो जानो हायो बेदरफोरजोंबो जानो हायो।
आतसा
उम
रोंङोना रोङा नोंलाय संनो
रोङोब्रा
आदसा सबायाइ ओंख्रिफोरखौलाय संनो रोङो ना रोङा
सबाय ओंख्रिखौबो रोङो रोंनाया सबाय ओंख्रिखौ नोंलाय मायद बोरैथो सङो
आङो
औ
फासताव सबायखो गोरान एवग्रोबाय आरो
औ औ।
गोरान एवग्रोनानै
उम
हुख्रेमनांगौ माने एसे हुख्रेमनानै जेब्ला बे गावगोन ना खावनै खावनै अ होनोमबा बे गावखांनायनि उनाव बेखौ सुख्रेमखांनायनि उनाव बे गुदाफोर थायोना बेखौ सिबनानै गारहरनांगौ आरो। बास माने जावगारनांगौ। साफा जानायनि मिहि मिहिनो
उम
बेनिफ्राय बिनि उनावहाय माबानांगौ माने बिदिनो अनदला ओंख्रिफोर संनाय बायदि दै जांग्रोनांसिगौ जाहैबाय माने दै जांग्रोनो माने संग्रोनानै बे सबाइ ओंख्रि होयो सबाइ ओंख्रिखौ एसे दैखौ गुदुं खालामनानै स सबाइखौ होसननो आरो ना। ओइ सननानै दसे ग्लब ग्लब ग्लब ग्लब गोदौ होसिगोन बिनि उनाव खारै होसिगोन खारै हो नै सागं सासिगोन आरो सागं सानानै जेब्ला बे माबाखांगोन ना गेब्लेगोन अब्ला नों बेखौ खांना दोननानै बिदिनो जि खुनु बेदरफोर ननि दाउफोर लाबोलाबायदोंबा बेखौ फास्त एवग्रोदो एवखांनायनि उनावहाय माने थाव सेरग्रो थाव सेर ग्रो नो होननाय जायो आरो थाव सेर खांनायनि उनाव बेदरफोरखौ होदो बिनि उनावहाय बेदरा मोनबा हाय सबाय ओंख्रिखौ बेहाय ल' लुस्लाय फिनदो आरो बिदिबानो जायो। रोङो रोंनायालाय उम उम रोङो ओ खिन्थु गेसाव बारा मोजां जायालै बे सो खो खोथाया अर बादि
औ माने नांगौखिनिखौ मोनाना
उमहु आरो गेसावबा हास्लाबा हास्ला
औ औ औ
बिदि जायो माने आरो गेसनिया बारा गोथावबो जायाना
बारा गोथाव जायाथ आरो हरनिया बेलेग जायोना एकदम बन सिनना सुनो हाया।
अरिजिनेल जायोथारो पियरनो आरो बेफोरबायदिया मानसिफोर बुरजा उम मानसिफोर बुरजाबा बा इसिं गोथाव जायो।
औ थोब्ले माब्लेबबा
नङाबा औ थब्लि माब्लेबा बिराद आयद जाबाबौ मोनलाय लायो।
बिनिसायाव बेदर थाब नांगौ।
बरिया बेदर फाजाफ्रा अमा बेदरा आयै जाबागौ मोनलायलायबावोसो बिमाबो संनानै आरो जाबावनोसै नामा सान हराव आरो अबेखौबा नार्जिफोरखौ नार्जिफोरखौबो माथो अबाफोर मानसिफ्रा अबेबा आलासियानो फैनायफ्रा दिनै थांनोसै बायदिबा माने दा हराव संनानैबो जा
आतसा
माने रिस्टा एसे बोलोैबा जायो जाहैदों गोखा बुस्थुना बियो नारजिफोरा बेफोरबायदि नारजिखौ आइया नारजिया बांद्राय गोखाद्रायबा
उम
खायफा मानसिफ्रा रुगारो आरो ना सोरबा सोरबा रुगारो सोरबा रुगारा ओमफ्राय बिनिफ्राय नोङो दै फुदुंदो दैयाव गेम होनांगौ आरो ना माने जखानि, जखानि होदो ओमफाय ओरै माबा थायोना नारजिया बेखौ होदो होनानै खारै होनांगौ आरो मिडियामनि होनांगौ आरो खारै बांद्रायबाबो गोखाद्राय जायो माने बुस्थुआ, खारै बारा जाबाबो खा जायो ओमफाय खम जाबाबो बारा गोथाव जानो नागेरा ओंखायनो जखानि होनांगौ नो देर घन्टासो सागं साबाय सानाङो खोमा, बै जिथु मा होनो नार्जिनि बिलाइनि बै गेजेरावहाय सिरा सिरा सिन थायोना।
औ।
बेदिया माने गोमायागौ माने गोथाव जायानो बुस थुआ माने साबा साबा सा साबा साबा मोनजायो माने मिलौवा। बिदि संनांगौ जाहैदों।
आदसा, बेखौबो थाव सेरग्रोखानांगौ दा?
थाव सेरहोलायनाङा मे नों बेखौ फार्स्टआव रुग्रोनांगौ रुनायावनो रुनायावनो सागं सानांग'। सा नों सबाइ ओंख्रि संनाय बायदियानो, जिखुनु बेना साग्रोनांगौ आरो बेनाबो बेनाबो एखेयानो। ओमफाय उनाव बेदरफोरखौ नोङो थाव सेरग्रोदो, बेदरफोरखौ एवना लाग्रोदो, बिनि उनावहाय नोङो नारजिखौ होसन
औ औ औ।
एखेयानो जायो सबाइ ओंख्रिबायदियानो। होमबाबो नारजि संनाया एसे खस्थ' नांगौ आरोना सागं सानाया, बिराद गोबाव नांगौ गेब्लेया।
थ' आरो।
गेब्लेनो नागेरा माने बुस्थुआ।
जानायावबो गोथावबा।
उम।
मिलौ लायो।
बर' बर'फोरनि अरजिनेल ओंख्रिफोरा बेफोरनोब्रा। सबाय, अनला। नारजि बेफोरनो।
दा गैलालै बेफोरो गोमालांसिगोनसो।
गोमायालै दङ।
अनला अनला इं अनला ओंख्रिफोरखौ दा बायदियाव बां मानो जालानो होनजायो गामि एरिया गामि यावहाय साफा सानैफ्रा मेवाइफोरजों जायो, मा बाखि सोबथ' जालानो आरो गोदोनि बायदि उवालाव देलाना।
औ औ मिसिन गोजासै आजिखालि।
मिक्सार मिसिन दं बेफोर बायदियाव उनसिगोन फैसिगोन। बेफोर बादिसो जाबाय आरो आं टाउन एरियाआव थानानै सबाइ ओंख्रि जानायखोनो खोनाया आङो।
आंबो खोनाफेराखैलै।
गामि एरियाआव जानाय खोनायो, टाउन एरियानिखौ खोनाया आङो। साफा सानैया जायो खोमा ओमबाबो
औ।
जायो खोमा होमबाबो मिनथिथाराना जोङो आरो गामि एरियायआव बो नै नों बैसागु मागो फोरबाबो दा दैज्लां मोनफैबाय, दैज्लांयावहाय सबायफोर, नारजिफोर जायोना। फुजाफोर मोन
औ।
फुजाफोरावबो दा नाय नोङो लोखि फुजा दुर्गा फुजा दुर्गा फुजाफोराव बे फिसा फिसौफोर थायोना गामि
औ औ।
बेफोर बेफोरबायदियावहायसो नारजिफोरखौ फानो। बेलेग गिदिर गिदिर हटेलफोराव नायलाय नोङो थैनोबो नारजि फाननाय नुवा नोङो। बर'फोरनियावहाय साफा सानैया फानो फाननायालाय। बाखि बाखियानो बाखियानो अमा बेदर माबा माबा बयलार बेफोरबादिसो एवलाबायना फानो
माबा माबिसो फानलाबायो
उम
एसे ख
औ खै खोमानो खोमाजाथारा बे बुस्थु थु
खोमानो माने जायफोर जानो लुुबैग्रा आरो रोङो बेफोरबायदि मानसि जायो। ओमफ्राय आरो सोरबा सोरबा संनोबो रोङा ना
बेनथ' संनो रोङिनि सोरबा सोरबा थायो।
औ जानो लुबैबाबो मोनजाया बिदि जायो आरो ओ जानो लुुबैबाबो संना जानो रोङा। बिदि जायो माने बुस्थुआ, ओंखायनो गोमालांसै माने
होनबा दोनथ'सै खोमालै ना?
औ अखा मोफ्लाामदों मोफ्लाबनायालाय मोफ्लाामनाया अखा मोनोफ्लाामदों एसे दोननांसि दोननायालाय, दे होनबा ना, औ।